अ' नोंथां।
औ।
खोनादोंदा?
औ खोनादों दे नोंथां।
अ'
खोनादों ना?
औ खोनादो।
अ। अ जों दिनै बिदिब्ला मिथिंगायाव जानाय औम माने खैफोद मिथिंगायाव बेदि खैफोदफोरखौ रायलायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला आं जागायग्रोनोसै ना औ दे औ। ओ जोंहा मिथिंगायारि ओ जाब्रबथाय बुंब्ला बिदिनो दैबाना बांग्रिं ओ भलकेन' एरिप्शन
औ औ।
औ बिदिनो ओ गोबां दोङो आरोना बे मिथिंगायारि मिथिंगाजों सोमजिनाय मोनसे आ खैफोद
ओम।
औ बिदिनो जोङो बांग्रिं मावनायनि बागै ओ गुवारै बेखेवनानै नायब्ला बिदि बिदिनो बांग्रिं मावनायाबो मोनसे माने मिथिंगायारिनो खैफोद ना
औ खैफोद।
औ बियो माने अ' मोनसे गिख्रंथाव आरो हरखाबै जानाय जाथाय आरो ना हरखाबै जाब्र'बो औ औ माने बिदिनो मिथिंगायारि जाब्रबनायफोरा हरखाबैनो जाजोबनाय आरो औ
बिदिनो जोंना बांग्रि फैबाथ' बिदिनो जोंना बुहुमाव बिदिनो ओ ओ जोंना इदिनो अन्थाइफोर एबा इदिनो माबा मोनसे इदि नांबा जोंनिया बां गोयै फैनाय जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो इयो औ मा होनदोंमोन?
ओ जोंनाआरो बे बांग्रिं मावनाया माने बिनि जाहोनानो जोंना माने हा थनथ्र'नायनि थाखाय जायो आरोना।
औ।
बुहुमनि सिङाव थानाय जेबोला बै धातुवा बौनायनि थाखाय
ओं। ओं ओं।
ए औ आवलिनाय आरो माने
अ अ
ओं ओं नोंगौ
औ नोंगौ बिदिनो जोंना बुहुत जायगायाव ओ बेलेग बेलेग जायगा एबा गुबुन गुबुन जायगायावबो बिदिनो ओ बांग्रिं फैयो आरोना। बिदिनो जोंनिखिथ' बारा इ दि फैबाबो जोंनिया इदि बारा जेबो जालाबाया। बेलेग बिदिनो टाउन टाउनफोर जायगायावथ' जोंनिया बांग्रि फैबा अयथासान बिल्दिंफोरा बायला बा यो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
ओं बिदिनो खायफाया बिदिनो बांग्रिंजोंनो थैलाङो एबा खायफाया बिदिनो बासियो आरोना।
औ बिदिनो जोंना माने औ। ओ बांसिन माने बांग्रि मावनायखौ जोङो नुनो थाङो होमब्ला टिबट ओमफ्राय फ्राय ओइ ओ चिन आरो जापाननि माने जों बिदि जापाननि खा थियाव जानायखाय माने जोंनि भारत हादोरा ओ भारत हादरनि बिदिनो सान‌ पान्जाब भारत हादरफोराव जोङो माने
ओं
औ बिदिनो जों दाख्लै बावैबो औ खोनादों नोंथां दाखलैबवैबो गोसाथार बांग्रि फैदोंमोन गुबुन हादोर राव फिलिपिन्स नामा बे हादोराव फैदोंमोन आरो ना गोबां ओ मानसि फोरनि जिउ खहा जादों आरोना बेयाव औ बिदिनो औ बिदिनो स्नि स्नि मेगनेटिउद ना बेसेबा फैदोंमोन आरो ना। औ जोंनियावबो फैदोंमोन ओ जोंनि बे आसाम हादोर आसाम रायजोआव नाथाय जोंनियाव एसेबां गोसा मानसि थैलायनाय जायाखै आरोना बिल्डिंफोरा गोलैलायाखै ओ बिदिनो जोंना गुबुन हाद हदोराव औ बुहुत गोसाथार फैदो बिल्डिं फोरानो बायजोबलायदों आरो।
औ औ बायदोंथ' आरो बिदिनो गुबुन जागायाव बिल्डिंफोर बायो आरो ना बांसिनानो ओमफाय ओमाफाय मानसिफोर फोरनि जिउआ खहा जाना होयो आरो।
औ जोबोर माने मानसिफोरनिबो जिउ खहा जायो ओमफाय गोबां जिब जुनारनिबो जायो आरो ना। ओ माने ओम।
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों ओ बिदिनो जोंना
आरो जोंहाथ' बांग्रि फैबा जोबोद इदिनो गिनांगौबो आरो ना। मानो होनबा जोंनियाव बिदि फैफेरा नालाय। जोंना बिदि फैजानो गिनांगौ आरो जोंनिया आरो आरो इदिनो सानसे समाव जोंनियाबो मालाबा इदिनो हा सा बिदि गावस्राना होलाबायो
औ ओ नाथाय जोंनिया ओ दानिया माने बांग्रिं माविनि सिगांनो ओ पास सेकेन्द नंङाबा ओ बिदिनो ओ दस सेकेन्द'नि सिगांङावनो आरो ना ऐबा बा मालाबा एक मिनिट सिगांङावनो बांग्रिं मावनायनि मोनसे ओ जोंनि मबाइलफोराव मोनसे माबा फैयो आरोना एसे मेस फैखायो ओ सिस्टिम मेसेज होनो ओ वारनिं फैखायो बिदिनो मा ङो फो बांग्रिं फैगोन होनना इसेबां इसेबां मेगनेटिउदाव फैगोन होननानै औ। बेयावबो जों मिथिखानो मोनोबो आरोना ओमफाय माबा आरो फैस्लाबनोनो मोना बिदिनो हरखाब जाना होयो आरो। ओ बेफोर बांग्रिङा औ ओमफ्राय नोंथांङा मिथिगौना जोंनि ओ माने बेयाव ओ मा मा हादोरा बांग्रिं मावनायाव माने होननानै माने हमदां मोनदो बेखौ मिथिगो ना नोंथां नोंथांङा? एम मा मा ओनसोलाव बांग्रिंफोरा ओनसोल गोलैया होननानै
औ आं इखौ मिथियानो नोंथां।
अ' खोला खोला आमेरिका आरो निउजिलेण्ड इंलेण्ड बायदि माने ओसोलाव बांग्रिं मावग्रा ओ ओनसोलाव गोलैया होननानै जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां।
अ अ अ मानि थाखाय मोनाबा औ औ खोनादों मानि थाखाय मोनाबा नोंथां।
आं माने बारा मिथिया बेखौ आं सिगांङो बिजाबफोरसो फरायनो मोन्दोंमोन नों नोंथां बेगनां एसे गोसोआव दंङो आरो औ आंङो माने गुवारै मिथिया माने थाखाय बिदि जोंनि बे उम सानजा भारतनि हादोरफोराव माने था बुंथियो बो होननानै ओ मिथि मोनो आरोना।
औ औ
औ ओ बिदिनो जोंना बेबो मोनसे। बांग्रिं मावनायाबो जोंनिया मिथिंगायारि जाब्रबथाय मोनसे ओमफ्राय बिदिनो दै बानाबो दंबावो नोंथांङा एसे दै बानानि बागै ओ फोरमायना फोरमायना होनो हागोनना? दै बाना जाब्रबथायनि बागै माबायदि खहा जा
औ औ औ औ औ जोंनाथ' उम दैज्लां औ दैबाना जायो होनोबाथ' नोंथांङाबो मिथिगौ जोंनिया दैज्लां समावथ' दैबाना जायो नंङा नंङा होमबा अखा हाबा इदिनो अखा हाबा जोंना मालाबा इदिनो ओ इदिनो दै फैया होमबा दंग' दंग' इदिनो दो ओ जेरै फाग्ला दैमा इफोर आरो जोंनिखि आरो दिरिं आरोखि नंङाबा जोंनि दंग फिसा फिसा इदियाव दै फैयो नालाय।
औ
बिनिनो जोंहा मालाबा ओ बान्दो गायथे ना बान्दो गायथेआव जोंना जुदि अखा गोसा बिदिनो फैबाथाय दैयाबो जोंना बिदि बान्दोआ बायलांङो नंङा होमबा। बिदिनि थाखायनो जोंनिया दैबाना जायो आरोना आरो जोंनि दै बानायाथ' ओ बांसिनानो जोंनि बे आसामाव गुवाहाटियाव औ बांसिन जायो आरोना दै दै बानाया।
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोंना दाखालिसो जानानै थांखांबाय दै दै बानाया ओ माबा धेमाजि जि ओनसोलाव ओ उरनाचल हा रायजोनिफ्राय बो बोहैबोनाय सिमेन दैमाथिं ओ गोबां खहा खालामना गालांदों आरोना बि बिदिनो ओ अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाय दैमा सिमेन्ट दैमायाव गोबां ओ दै जानायनि जाहोनाव जोंना रेलनि माबायाबो द दालाङाबो बो ओ बाय औ औ बायदो ओमफ्राय बिदिनो गुबुन माने ओ गामिफोरावबो गोबां खहा खालामदों आरो सोरनिबा न'खौनो लोमजोबनानै बिदिनो माइफोरखौ गोबां खहा खालामदों औ ओमफ्राय औ औ बिदिनो
दै बानाजोंनो खायफाया आरो न'आव उन्दुनो मोना आरो खायफाया आरो बेलेगाव ओ उन्दुनो थाहैनांगौ जायो नङा होमबा
औ बिदिनो माबा मा होनो नाव नाव बाहायलायनो गोनां जादों ओमफ्राय जोंना अ मिथिनो मोननायाव आरोना आङो बिदिनो रादाबफोराव नुनायाव बे दैमानि खहा खालामनाया माने ओ आबादारिफोरनि थाखाय जोबोर खहा जादों आरोना माइ गायनो होननानै खोथिया फोनायफोरा सब माने दैजों ओ फबसिन जाजोबदों आरोना औ ओमफ्राय बे दैया उनाव दै बानाया जोबस्रांनानै ओ नुनो मोनोदि गोबां माने जोंना ना बि दै बानायाव ओ बिफां लाइफां बिफां माबााजोबोना लाबोना ओमफफ्राय बनबो गोबां माने होलांदों आरो
बिदिनो जोंनिया दैबाना जाबाथाय बिदिनो दंफां इफोरो दंफां एबा बिदिनो जोंनि हाया फुख्ला लाङो नङा होमबा? बिदिनो जोंनि दंफांखौबो खुफ्ला लाङो खायफाया बिदिनो ओ अखा हागाबाथाय बिदिनो दंफांनि ओ बिदिनो दंफांखौनो जोंहा बिदिनो रानबाथाय बन मोनजायो
औ
गिल जोंनि थाखाय ओ दैबाना जाबाबो अबेबा मोजां जायो अबेबा गाज्रिबो जायो आरोना
उम बांसिनानो औ औ बांसिनानो माने खहा जानायखौ नुनो मोनो आरोना
बांसिनानो उम मानो होनबा जोंहा बेयाव दैबाना जाबा खायफा खायफाया न' न'सिम लोमहैयो सिथलानि न'सिम लोमहैयो बेयावनो थानोबो बुहुद खस्थ' जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोंना ओमफ्राय ओ गुवाहाटि बुरलुं बुथुर दैमानि फारसे ननायहरोबाथाय बेयाव ओ जोंनिआ माने उम माबानिफ्राय भुटान हाजोनि ओमफ्रायबो जोंना दै बोहैलाङोना औ औ जोंनि माने आसामाव बिनि थाखायबो जोंना गोबां खहा जायो आरोना भुटान रायजोनि फ्राय ओ दै बो बोहैफोयोना बियो जोंनिया फाग्लादियाआव नायोबा मालाबा ओ बिसोरनिथिं दैया बारा जाबाथाय जोंथिं हेगार जोबना हरोना बे समाव माने जोंना गोबां खहा जायो आरो बिदिनो ओ दुब्लि ओं गोबां न'खरफोरा
औ दैजोंनो बिदिनो दैबानाजोंनो बिदिनो सिलाव न' न' इदि उसिलाङो आरोना
औ माने थानो थाखाय जायगा गैयि खालामना होयो ओमफ्राय बिदिनो ओ गोबां न'खरनाथ' न'खरफोरा बोहैलांजोबो ना दैनि थाखाय बिनो बाना जानायनि थाखाय बि जोबोर खस्थ' जायो कारेन्ट गैया उ उन्दुनो मोजा बसिना गैया औ औ। थां बिदिनो ओ दैबानाखौ होबथानायनि औ दैबानाखौ होबथानायनि राहाफोर मिथिगौ नामा नोंथाङा एसे?
अ दैफोरखौलाय बिदि होबथानो थाखाय जोंहा बिदिनो ब्रिडज बानायनाय जायो नङा होमबा?
औ ओ माने ओहो नोंथां जोंना माने ओ बिफां लाइफां गोबां गाय गायनांगोबो आरोना।
अ माने ओ इखो होनांसै आङो जेन'बा जोंहा दैखौ होबथानो थाखाय जोंहा बान्दोबो खानाय जायो। बान्दो मानो होनबा बान्दो थेयाबा जोंनिआ आरो दैया बांसिन फैनाय जायो नालाय जोङो बांसिन बिदिनो बान्दो थेनाय जायो बान्दो थेनानै बिदिनो जोंहा बांसिनानो जोङो बिदि दै फैयिनि सिगां जोङो दंफांफोरखौ गायना लाग्रो